निसिम आङो मोनसे सोंलु सोंनो नायदोंमोन नोंथाङा जुदि एसे सम दोङोब्ला होजागोन आरो
औ नोंथां दं दे
आङो माने जे बर'फोरनि जे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जे जौ बानायनाय बिनि बागै एसे ए नोंथांनिसिम मिथिनो लुबैदोंमोन जे जौख् जों माबोरै बानायो आरो गिबियाव जों माबोरै मा लानायजों बानायो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ नोंथां हागोन दे जोङो औ जोङो जौखौ जौनि बागै बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा जौखौ गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनाय बे खौ नुबोगासिनो दं आरो जोङो जौखौ गोदो बायदिसिना हाबाफोरावबो जेरैबायदि लावखार ओंखाम जानायाव बा हाथासुनियाव बा बायदिसिना जेरैबायदि बैसागु फोरबोफोराव नङाब्ला न'खरफोरनि बायदिसिना हाबाफोराव जोङो बाहायनायखौ नुबोदों आरो आरो बेनि अनगायैबो जोङो जौखौ खायसे न'खरफोराव गावनि न'खरखौ सामलायनो थाखायबो बाहायनायखौ नुदों आरो बिब्दिनो जोङो जौखौ बानायनो गोनांब्ला गिबियावनो जोंना एमावनि गोनांथि जायो एमावखौ जोङो बानायनो जोङो माइरंखौ सोमग्रोनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिना जेरैबायदि मोखोना बिलाइ बा खान्थाल बिलाइ आरो रैमालि बिलाइ दाउस्रि आयथिें बा थेमा बिलाइ बायदिखौ लाबोनाय जायो आरो जाहाथे एमावा गोदै जानाय बायदि बेनि उनाव सोमनानै दोननाय माइरंखौ जोङो मोजाङै सुनानै बेखौ दसे सम फोराननानै बेखौ जा बुथुमनानै लाफिनाय मोखोना बिलाइ बायदिफोरजों जोङो दिंखियाव नङाब्ला उवाल फोराव मोजाङै देग्लिनानै लानाय जायो आरो बेनि उनाव बेखौ जोङो दालाफोराव नङाब्ला खायसे लांदां जायगाफोराव प्लास्टिकफोराव लानानैसो जोङो बेखौ दै होनानै गलायनानै लानााग्रोनाय जायो आरो। बेनि उनाव बेखौ गलायखांना जोङो मोजाङै बेखौ लारु बायदि गथा गथा खालामनानै लानाय जायो बेनि उनाव जा एमाव गोरानफोर दंखायोमोनब्ला बेखौ जोङो मोजाङै सिफ्रुनानै बेनि सायाव जोङो सारनानै होनाय जायो आरो। बेनि उनाव बे हाबाया जोबखांनानै जोंहा बेखौ सायाव हिफोर फोलोमनानै बा सायाव जिगाबफोर होनानै गुदुं जानाय बायदि बेखौ जोङो फोराननाय जायो आरो। बेनि उनाव बेखौ रानो। दा जोङो जिदौफोरा नङाब्ला आरो खायसेखौ बथलफोराव मोजाङै सोनानै दनायखौबो नुदों आरो बिबनो जोङो जनि बेलायाव बुङोब्ला जोङो जौखौ मोननै रोखोमनि बनायनायखौ नुदों। जेरै जौ गोरान आरो जौ गिसि बानायनायनि आरो बिब्दिनो जोङो जौ गिसि बनायनोब्ला जोङो गिबियावनो जेरै एमाव माइरं नांगौ बिदिनो जोङो बेयावहायबो माइरंखौ सालानिखौबो बाहायनायखौ नुदों खायसेखौ आरो न'निखौबो बाहायनायखौ नुदों आरो बिब्दिनो जोङो बेखौ ओंखाम बायदि संग्रोनानै लानाय जायो बिब्दिनो बे मोनोब्ला जोङो प्लास्टिक बायदिफोराव बेखौ दिहुनन्ना लाना बेवहाय गुसु जानाय बायदि जोङो दै सारनानै होनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बेवहाय जाह बानायनानै लाखानाय एमाव बेखौ जोङो मोजाङै सिफ्रुनानै बेवहाय फोननाय जायो आरो आरो जेब्ला बियो। सानथाम बा सानब्रै जायो जेब्ला ओंखामा मोजाङै सेवो बाार रो सि जायो अब्ला जोङो बेखौ थौफोराव बोखांनानै बेवहाय दै होनानै जायो आरो। जाहाथे बेखौ जोङो जौ गोरान बनायोब्ला बियो। अफ्रिफोरा गाहायाव थांनानै सिथाब बेबायदि बेनि उनाव जोङो जौ गोरान बानायोब्ला मोनथाम जिनिसनि गोनांथि जायो जेरै गाहायावथ' अफ्रि खान्थाया थाखाबाय आरो बेनि सायाव जोङो थायला बा पाइप बायदिफोरा थाबाय आरो साथारा जना मोनसे खामथा थाबोयो बेवहाय दै होनाय जायो आरो। बिब्दिनो जोङो बेवहाय अर लागायनानै बेवहाय खफ'जों जोङो बे जौ गोरानखौ दिहुननाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो जा बे अफ्रि बेनिफ्राय जोङो खायसे आइजोफोरखौ न'खराव अमाफोर फिसिनायावबो बाहायनायखौ नुदों बा जोङो हांसो बायदिफोरनोबो बेखौ गुन्दैफोरजों गलायनानै होनायबो नुदों आरो। बिदिनो जोङो जौ गिसि बानायनायावबो जोङो गिबियावनो ओंखाम बायदि संनानै लाग्रोनाय माइरंखौ बेनि उनाव जोङो बेवहाय एमावखौ एसे खम होनाय जायो आरो। जाहाथे जौफोर जौआ गोदै जानाय बायदि बेनि उनाव जोङो जौखौ बानायनायाव जोङो बायदि माइरं जेरै माइब्रानिफ्रायबो बानायनाय खौ नुदों आरो खायसेखौ माइरं गोसोम नङाब्ला खायसेखौ न'खरनि माइरं बा सालानि माइरं बायदिखौनो बाहायनायखौबो नुदों आरो। बिब्दिनो जोङो बेखौबो सानैन सानथामसो दोननायनि उनाव बियो सेवबोला बेखौ बाहायनायखौ नुदों आरो जोंङो जौ गिसिखौ जोबोर गोबौआलागै दोननानै लोंनायखौबो नुदों आरो ओ आरो बेनि उनाव जोंङो जौ गिसि फोरखौ गोदो खोनादोंमोन जे जोंङो आबाद फोथारफोराव खामानि मावोब्ला बेखौ मेंनायफोरा खारहोनो थाखायल' बाहायनायखौ नाथाय जोंङो दानि समाव बेनि बाहायनायखौ एसे बांलांनायखौ नुदों आरो लाइमोन फोरखौ आरो जायनि जाहोनाव ओ बिसोरनि जिउफोरखौबो जोंङो खहा जानायखौबो नुदों आरो नोंथां
औ औ
औ नोंथांङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना दा मा होनो जौखौ जोंङो बाहायनानै माबायदि खहा जादों बा माबायदि मुलाम्फा जादों।
औ हागोनथां दा जोंङो जों बुंङोब्लाथ दा नोंथां बुंलांबाय बे रोखोमै बानायनाय जायो जे जौ गोरान जौ गिसि दा दानि जुगाव जौ जौ बाहायनाया गोबां बांलांबाय मानोना उन्दै गथ' उन्दै गथ' दानि फरायबोबाय थानाय फरायसाफोरा बेखौ लानो सोलोंलांदों बे जौ बेखौ लानानैनो दा जोंनि सुबुंफोरा जे बाइक सालायो बे कार बेफोरबायदि सलायनायाव जे जौ लोंखांनानै जुदि बियो गावनि सायाव मोनसे कन्ट्रल गैयाब्ला ए माया मोनसे ओ जाब्रबथायनि थाखाय गावनि जिउखौ खहा खालामनो लानो गोनां जागासिनो आरो दानि जुगाव जौखौ लोंनानैनो माने जौ लोंनाया ओरैबायदि बांलांबाय बे जुगाव जे गोबां रोखोमनि ओंखारबाय जोंनि बे खाथि खालानि जे दखान गलाफोराव गोबां जौनि ओ ओ फोरबो होबोगासिनो दंङो मानो होनोब्ला जौ जौ जाय जौखौ फानो बियो माब्लाबाबो खहा जाया। जौखौ जाय फानगोन बेयाव मुलाम्फा जागोन जाय जौखौ जाय जौ खौ बायना नांगोन बेहा खहा जागोन आरो जौखौ जोंङो बायनानै लोंङो जौवासो बायनानै लोंजायो नंङा होमबा सुबुंङा जौजोंसो बायनानै लोंजायो बिदि आरो गोबां मुलाम्फा जानायखौबो नुदों जोंङो नाथाय बे मुलाम्फा जानाया जाय जाय बे जौखौ नुगोन एबा फानगोन बेफोरसो मुलाम्फा जागोन नाथाय दा ना गोग्लैसोना थानाय सुबुंफोरा जे जौखौ जुदि नांनायनि नांनायनि बारा बा हायोब्ला गोबां रोखोमनि खहा जायो जेरै ओ नों जुदि जौखौ लोंबाय थायोब्ला जोंनि बे ओ लिभार होनोना लिभार एबा बिखा बेफोरो दै जालांजोबो दै जालांनानै मा जायो थैफोरा रानजोबनानै बियो हां लानो हाया जायो एबा ओंखाम ओंखाम इदि दै लोंनो हाया ओ साननैसो सिगांङाव ओ बे जोंनिनो गामियाव सासे बोराइ नंङामोन देरफुनाय बियो सेंग्रामोन आरो माने ओ माने ओ थगाय थसि न'खराव फैसा लांनानै गोबां जौ लोङै थायोमोन बे लोगोफोरजों माने जौ लोंनानै। ओ बिदिनो लासै लासैनो गोबां बांलांबाय जौ लोंनाया ओ बिदिनो जौ लोंलांबाय थाबाथ' गाव जि रागा जोङो बेखौबो मानसिया हमदांनो हाया।
अ बिनि थाखायनो बियो माने गोबां। जौ लोङै लोङै लोङै लोंलांबाय दा हाला मानसिया थांना थानो। बिदिनो हायाबाबो लोङो बा ओ गोबां ओ गोबावनिफ्रायनो लोंबाय थानानै मा जाखो सानसेखालि ओ बियो ओ थैयाबनाय रोखोम जाबाय जे जौ लोंबाय थायोबाथ' जोंहा खनथ्रल थायाना खर'आ ओ बेयावनो बियो। बिदिनो लांबाय लांनानै मेडिकेलाव लांनानै नायबाय रिपर्ट आ ओंखारबाय। मा मानसिनि बिखा ओ बिखा आरो बेनि लिभार किडनि दा सब दै जाना नै जे जेरै जोंङो माबा मोनसे जुदि प्लास्टिक मुवाफोर जों सावोब्ला बेनिफ्राय ओ हांगार ओ गबोयोना हांगार थुङा गोसो गोसोम गोसोमा बिदि जालांजोबदों माने बिनि बिखाया माने जौ लोंनानै माने बे जौआ बे जौआ माने गुबुन ब्रेन्डनि नङा दाम गोसान नङा जोंनि बे बर' आइजोफोरनिनो बानायनाय जौ बेयो नोंथाङादि दहाय बुंलांबाय जौ गिसि जौ गोरान होननाया
औ।
बेफोरखौ लोंनानै माने गासैबो मोदोमानो माने बिदि गोसोोम फानना रुखोम जालांनानै माने साननैसो थानानै बियो जिउ गोमालांदों माने बियो। बियो सैथो खोथा बेनिखायनो जोङो जौ लोंनायखौ लोंनांगौ नाथाय। बियो दानि बैसो बैसो उन्दैफोरनि थाखाय नङा माने बैसोजों लोगोसे जोङो एसे एसे जाय बैसो गोनां बैसो जाबाय खमसे खम त्रिस थामजि बोसोरसो जुदि जायोब्ला अब्ला एसे एनै लोंनो हायो। नाथाय दा जुदि खम बैसोआवनो जुदि जों बे लोंनाय खुथाखौ जों खालामोब्ला माने जों बेखौ एंगारलांनो हाया। जि खनसे जों लोंगोन बेखौ गारनो हाया मानोना बियो गोबां खहाा खालामो आरो मानसिनि साननो हानाय एबा। गावनि जि रोंगौथि बेखौ खोमाजोबना होलाङो बे जौआवनो आरो जौआ गोबां। दा गोबां जों दा बांसिन नुनो मोनो। जौ लोंनानै जे बर' गथ'फोरखौ जों बांसिन खहा जाबाय नुनो मोनदों आथिखालाव
औ।
उन्दै उन्दै गथ'फोरा जौ लोङै लाोङै बाइक सालायदों। बा गुबुनजों थांफानानै बे दड्राइभारा जुदि लोंनानै समलायोब्ला अब्ला। बियो ओ जे लोङोब्ला माने बार नाङोब्ला बांसिन थेयो आरो माने जौ लोङोब्ला माने जों बाइक सालायोब्ला अब्ला खर'आव जे बार नाङोना? बारा माने खरवाव नांलाङोब्ला माने जोंनि बे लोंनायनि निसाया बांसिन बांलाङो अब्ला बिनि थाखायनो बे जाय लोंनानै जुदि गारि एबा कार सालायो बेफोरो थर गैयै जायो। बांद्राय लोङोब्ला अब्ला बेयावनो गोबां ओ जाथाय जानाय नुनो मोनो जोङो दा जों नुबोगासिनो गोबां सुबुंफोरानो बिदि जिउ खहा जानाय जौ लोंनायनिफ्रायनो दा जौ लोंनायखौ जोङो खम खालामनांगौ आरो ओंखायनो जे उन्दै गथ'नि उन्दै गथ'फोरखौ माने जौ लोंनायनिफ्राय गोजानाव थाहोनांगो आरो ओ दहाय बुङोबा नोंथाङा जे जोंङ खामानि मावोब्ला गावनि जों मेंनायखौ खारहोनायनि थाखाय जों जौ लोंहोयो। बेयो सैथो मानोना खामानि मावोब्ला सुबुङा जे ओंखाम उफैनायजों जोङो मा जानो मा मानो जायो अब्ला जे जोंनि आदा मोना अब्ला खामानि मावोब्ला जौ एसे मोनोब्ला माने दा गोसोखौ माने स्रां मोनो माने अब्ला खामानि मावनायाव एसे बोलो मोनफिनो आरो।
औ
जे जौ गोराना आरो जौनि खुसियाबो बिदिनो आरो मोजाङा ओ दा जों नुनो मोनदों जौआ जों आं दा बुंबाय नोंथांनि सिगाङाव जे जौ लोंनानै गोबां खहा जाबोदों नाथाय जौ लोंनानैबो मुलाम्फा जायो मुलाम्फाया बेनो जेब्ला जों गिस्टि्रिक जायो गिसरिक नोंथाङथ' मिथि मिथिखौ गिस्टि्रिक जानाय माने मा? जोंनि बेे गोरनाया गोखा गोखा फैयो जे गोखै गोखै फैयो गोरनाया। अब्ला खायसे सुबुङा माने होनो आरो